हा
औ हेलौ नोंथां।
अ माबोरै दं नोंथां? खोनादों दोंना नोंथां?
औ खोनादों नोंथां नोंथाङालाय माबायदि दं औ। ओ आं नोंथांजों औ नोंथां आं नोंथांजों उम बिदिनो लाइमोन बैसोनि बागै एसे सावरायनो सानदोंमोन नोंथाङा सम दङ ना औ नोंथां। औ बिदिब्ला नोंथाङा औ बिदिब्ला फोरमायग्रोदो।
अ ओ लाइमोन बैसो होनोब्लाथ' जों मिथिखायो। ओ ओ सेंग्रा सिख्ला सम होननानै ओ जों साफा सेंग्रासा एबा सिख्लासा लाइमोन बैसोआव मोगा मोगि जायो। ओ बिनि गोसो थियारि गोसो सान्थायारि आरो आखल आखु बि थि आखल आखुवि बिथिङाव बायदि मैया जेथोगोनां ओ
नोंगौ नोंथां।
ओ आरो बे लाइमोन बैसोआव जोबोर खैफोद गोनां बैसो आरो ओ बै समाव हौवा हिन्जावसानि जिउआ गोबारै खारथाय खारथायनि सोलायथाइफोरखौ हमथानो थाखाय ओ मोजां आ बहावा आरो नांगौ रोखोम सोलोंथाइनि गोनां जायो।
औ नंगौ नोंथां।
ओ लायमोन बैसोया जाबाय लाइमोन बैसोनि सोलोंथाय राहायानो
औ नोंगौ नोंथां औ नोंगौ नोंथां।
फलनि जोंनि जिउखौ मोजाङै दानना लानानै
औ नोंगौ नोंथां।
नांगौ समाव मोजाङै नांगोन जानाय समाव जागोन आरो बिमा
औ
ओ लाइमोन बैसोखौ मोनसे महर सोलायनाय बैसो होननानै बुङो
औ नोंगौ नोंथां
लाइमोन बैसो होनना बुङोब्ला जि जिसे बैसोनिफ्राय जिदाइन जिगु बोसोर बैसोसिमखौनो लाइमोन बैसो महरै सिनायनाय जायो आरो
औ नंगौ नोंथां
मोन बैसोआव गोस थिया आ आरो सानो हानाय गोहोआ आरो साद आरो जौगासारो
नंगौ नोंथां
लामायाव दावखौनो दवखोनो दावखोनो हायो आरो
नंगौ नोंथां
बुं